हेलौ औ नोंथां।
नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनादोंना? औ खोनादों नों नोंथाङालाय आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै?
औ खोनादों।
औ औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा ओरैनो दङ।
अ अ माने माने आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने ओ डक्टरफोरजों थाफाग्रा बा माने बे नार्सिंनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो सावरायजागोनना नोंथां?
औ ओ सावरायजागोन। नोंथाङा सावरायनो लुबैदों जेब्ला ओ सावरायजागोन।
औ औ जोङो जेनेबा लाइननि बेफोरखौथ' जों मिथिखायो नङा हो बा औ।
मोनथियो।
औ आरो दानि जुगावथ' जेनेबा नार्स होनबाथ' माने साफ्रोमबो मिथिखायो आरो गोबां माने माने गोबां फरायसालि फरायसाफोराबो माने नारसिंखौ फरायनाय माने जोबोद गोसो होयो नङा होमबा? बिदिया माने नार्सिंआ माने मोनसेल' रो खोमनि गैया आरो। माने नार्सिंआ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दोङो मान मोनसेल ओ मोनसेल बा मोनसेल नारसिं इदि गैया आरोना दोङो आरोना आरो लोगोसे ओ नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं खोनागासिनो दङ।
औ औ बे आरो लोगोसे ओ जि एन एम खौहाय मान उम जि एन एमआसो दिप्लमा जाहैबाय नालाय जि एन एम खौहाय ओ बोसोरथाम फरायखांनायनि उनाव गोसो जायोबोला मा ओ फरायनो हायो आरो ना पस्ट बेसिक होननाय मोनसे दोङो माने बेखौबो फरायनो हायो आरो ना। नोंथाङाथ' नार्सिंखौ मिथिखायो जानांगौना नोंथां?
औ आं मिथियो ओमफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे एसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन। नोंथाङा दा आंनो फिननाय होनो हागौमोन ना? औ दा जोङो नार्सिं फरायनो हेलौ
औ
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
नायाखै नोंथां।
दा आं मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन
औ औ औ
आ दा दा जोङो नाथाय हमना ला जोङो ओ साइन्सआव फरायनांगो ना आर्टसआव फरायनांगोन दा? जोंहा फरायनायनि स्ट्रिमा जोंहा गोबां दोङो नङा होमबा सोरबा कमार्सआव लायो सोरबा आर्टसआव लायो सोरबा साइन्सआव लायो। नार्सिं फरायनोब्ला जोङो बबे मोनसे ओ बबे मोनसे स्ट्रिमाव लानानै फरायोब्ला फोरमायनो हागौमोन नामा?
औ नोंथां माने जोङोहाय नोंथाङा माने डप्ल'मा बा जि एन एम बा ओ एन एम फरायनो गोसोब्ला नोंथाङा आर्टस लानानै फरायबाबो जायो आरोना आरो ओ बेबायादिनो मा माने नार्सिंखौहाय ओ फरायनायनि सिगां माने माबायदि फरायग्रोनांगौ सिगां माने आङो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों नोंथां। स' माने औ नारसिं खौहाय ओ फराय गभारमेन्ट बा प्राइभेटाव फरायनो थाखाय जोङो मोनसे बा ओ सि दाबोल इ होननाय मोनसे एगजाम दोङो आरोना बेखौ जोङो होग्रोनानै लानांगौ गभारमेन्टआवनो जा बा प्राइभेटावनो जा माने जोङो बेखौहाय फरायनोबा जोङो बे एगजामखौ होथारनो गोनां जायो आरोना।
औ।
औ आमफ्राय गोदोनि गोदोनि दिनावथ जेनेबा जोङो मार्कसफोरखौ एसे माने खम बा फिफटि बा सिक्सटि मोनबानो माने जोङो हा गभारनमेन्टाव मोननायनि सान्स दङोमोन आरो। नाथाय बा माने दायोथ' सुबुं अनजिमा बांनायजों बा जोङो मोननो मोननाया गोब्राबसै आरो ना दायो गभारनमेन्टाव बिनि खायनो मा प्राइभेटआव फरायनोबो माने बे एख जामखौ गोनांथिथार।
उम। दा बेवहाय ओ।
जोङो ओ ओ बे एगजामखौहाय होखांनायनि उनावहाय जोङो जोङो ओ बेनो आरोनाय एडमिसनखौहाय
आतसा।
प्राइभेटाव लानोबो बे एगजामखौ नांगौ आरो आङो नोंथांनो नार्सिङावहाय ओम ओ फार्स्ट इयार, फर्थ इयार बेबायदि मोन आर ना। नाथायहाय दानि जुगावहाय मान एसे सोलायबाय आरो ना। ना दानि नि जुगावहाय ओ मानि सेमिस्टार वाइस जाबाय आरो ना नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं खोनागासिनो दङ।
नोंथां?
औ खोनादो आं।
औ ओमफ्रायहाय सेमिस्टार सेमेस्टार वाइस जाबाय आरो ना। दायो माने आङो नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ नार्सिङावहाय ओ फार्स्टबा फार्स्ट इयारावबा सेकेण्ड इयारावबा थार्ड इयारावबा फर्ट इयाराव मबे मबे जों बिनि सायावहाय आङो नोंथांनो एसे एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां।
आतसा आतसा फोरमायनो हागोन ओ नोंथाङा, औ खोनादों।
जोङो जोङो फार्स्ट इयार बे बादि फार्स्ट इयार होननानै हमनाय जायो आरो। नाथाय जोङो फार्स्ट सेमावहाय ओ माने मानसिनि बाहागोनि सायाव माने एसे माने फरायनाय जायो लोगोसे ओ
आतसा।
माने ओ लोगोसे जों माबायदि जानांगौ बा माबायदि देहाखौ माबायदि दाइटआव लाखिनांगौ बिनि सायाव एसे फो-फरायनाय जायो आरो लोगोसे सेकेण्ड इयारावहाय ओ बेरामनि सायावहाय नायबिजिरनाय जायो आरो बेरामनि सायाव बा ओ मुलिफोरनि सायावबो एसे माने जोंङो फरायो आरोना ओमफ्राय लोगोसेहाय ओ थार्द इयारावहाय ओ माने गथ'फोरनि बा ओ गथ'फोरनि बा मेन्टेल फोरनि सायावहाय एसे बिजिरनानैहाय नायनाय जायो आरो नै दास इयारावबो हा पर्ट इयारावबो बहाय माने बेबादिनो औ गथ'फोरनि बा बिमाफोरनि बे बिफोरनि स बेवहाय नाय बिजिरनाय जायो आरोना। खोनादोंना नोंथां औ फरायनाय औ फरायनाय जायो आरोना आरो आरो लोगोसे ओ आट आरो जोंथ' मिथिखाहाय माने हस्पिटालावहाय गोबां जों नार्सफोरखौनो गैज जोङो नुयोना डक्टरफोरनिफ्राये नङा होनबा
औ औ
औ औ माने सासे सासे डक्टराथ' जास्ट ओरैनो बेमाखौहाय बेमारिखौहाय नायनानैल'सो गाङोना जेनेबा मेडिसिन बा बेमारा मा जादों बेनि सायावसो माने डक्टरा नायनानै गालाङो नाथाय जोथोनखौथ' नार्सासो लानो गोनां जायो नङा होमबा बिजि होनाय दावाय होनाय बा बेरामनि मा जादों मा जायाखै बिनि सायाव माने जोथोन लानाया नार्सासो जायोना बेबादिनो डाक्टरफोरजोंहाय ओ माने नार्सआ माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हायो आरो ना माने ओ जेरैहाय गथ'फोरनि नार्स बा ओ
औ
ओ पेमेसिनि नार्स बा अटि आव थाग्रा नार्स बिनिफ्राइ आरबाव वार्डाव थाग्रान नार्स बेबादिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माने नार्स जानो हायो आरो औ ओमफ्राय माने औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ खोनादों बेनिफ्राय ओ आंङो नै मोनसे बाथ्रा ओ फोरमायजानो लुबैदों दा ओ नोंथाङा जे बुंलांबाय जि एन एफ आदसा नोंथाङा नोंथाङा दे दानि बावैसो बुंलांबाय जे जि एन एम नि खोथा
औ औ
दा बि जि एन एम आरो मोनसे मा होनदोंमोन आर एम नामा? एन एम ओ एन एम बि जि एन एम आरो एन एम नि ओ आबुं ओंथिखौ नोंथाङा फोरमायनो हागौमोन नामा?
अ औ जि एन एम नियानो जाहैबाय जेनेरेल नार्स जिं मिड वाइफ होननाय आरोना ओमफ्राय आं एनिमिखौथ माने आं मिथिथला औ नोंथाङा मिथियोबा फोरमायना होनो हागोन नामा?
दा ओ बिनि सायावथ आंबो बारा ओ रोंनाय नङा दा आङो नै मोनसे बाथ्राखो मि थिनो लुबैदों दा जोङो ओ बर' समाजाव बा जायखि जाया हारि गोबां नार्स फरायनाय ओंखारबाय। नङा होमबा दा जोङो नार्स फरायनानै जोङो गावनि जिउखौ खुंनो हानाय लामाखो जोङो फिक्स खालामनो हानाय राहा होनना नोंथाङा सानो नामा?
औ औ हा
दा हमना ला सासे मानसिया ओ नार्सिं फरायनानै ओ गावनि जिउखौ ओ आलो गोजोनै खुंलांनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ माने बियो गावाइनि सायावसो माने गावाइनि मावनायनि सायावसो आं सानो जे बिखौ मावनानैबो माने नार्सिंखौ मावनानैहाय नार्सखौ मावनानैहाय जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो होननानै आं सानो आरोना। मानो होनबाला माने होमबाला गोबां नार्सफोरबो दोङो जेरैहाय दासिमहालागि मावनानै जाबोगासिनो नङा होमबा। आरो आरो जोंनो गभारनमेन्टहाय गोबां माने ओ राहा लामाफोरखौबो होयो जेरै जों मावनानै बा थांनानै थानो थाखै बा जोङो ग भार्नमेन्टनि हस्पिटालफोरावबो जोङो मावनानै जानो हायो आरो लोगोसे गभार्नमेन्टाव मोनाबाबो जोङो प्राइभेटनि हस्पिटालफोरावबो मावनानै जानो हायो आरो ना।
औ औ।
औ औ।
दा ओ जोबोर गोजोननाय थाबाय। ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजांमोन औ दा जिहेथु समाबो जोब्बाय नालाय ओ बेखायनो ओ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय। ओ नोंथाङा हेफाजाब होनायनि थाखाय।